औ नोंथां आं खोनादों ना।
औ खोनादों-खनादों।
औ नोंथाङा मा खालायगासिनो दं दालाय।
आङो दायो जेबो खालामाखै दे ओरैनो दङ।
ओरैनो दंना ओ खबरफ्रालइबोरै नोंथां।
फ्रा मोजाङानो दे।
मोजांना
औ
औ-औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो ओ सावरायनि ओमबा ना नोंथां।
ऐ जागोन दे।
औ हागोनदां नोंथाङा रायजायनो औ-औ दा नोंथां आं नोंथांनिसिम माने कल खालामनायनि मेन आयदा बेनो जाहैबाय जोंना माने गोदोनिफ्रायनो जों जेनेबा सुबुं माहारिफोरा माब दियै माने रांखावरि आरजिनानै न'खर नखरखौ दाबोदों बा न'खर सुंबोनायखौ माने बोरै नुदों आरोना बैरै खामायबोदों रांखावरिफोरखौ बेफोरनि बिथिङावनो माने एसे फंनैसो नोंथाङा जा एसे मिथिगौ बेखौ फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां।
खोनसे बुंफिनलाय खोनसे बुंफिनलाय
अ नोंथां जेन'बा माने जोंहा जों सुबुंफोराथ' न'खर सुंनो थाखाय बा न'खर संसार दानो थाखायथ' जों थाइसे थाइनै बा रांखावरिनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां औ दा बे रांखावरिखौ माने गोदोनिफ्रायनो सुबुंफोरा माबोरै रांखावरि आ फुजिबोदोंमोन बेनि सायाव माने नोंथाङा जा एसे मिन्थिगौ बिनि फारसे माने फोरमायना होनो थाखाय खावलायदोंमोन आं माने आरो दानि जि गोनोखोआरि मुगा बेवहाय माने बोरै माने मानसिफोरा रांखावरि आरो नै खौ जों नुनो मोनो आरोना
औ बोरै मोनहागोन एफागो बैयाव मोनजागोन औ ए र औ रदै र' हेल' खोनादों ओ आइ जिरायफैदोलायद' अ-अ गोदोनि जिउ खुंनायनि माने न'खर खुंथायनि बागैथ'
न'खरखौ बोरै सुंन्थायोमोन दा कुइसना?
माने न'खर सुंथानो थाखाय जोंनो माने माने रां साखावरिनि गोनांथि जायो दा बे रांखावरिखौ माबोरै आरजियोन बेनि सायाव माने नोंथां फंनसो फोरमायनो खोन्थादोंमोन आरो
रांखावरिया आरजिनायाथ न'खर सुंथानो थाखाय गोबां राहा दङ आबाद मावनाय आरो फा फारथिं सोरबा न साख्रि गैयाबा बिदिनो पार्ट टाइम जब मावनाय मफ्राय ओमफ्राय बिदिनो गोबां राहा दं दाउ अमा फिसिनायबो दङ।
औ
दाउ अमा फिसिनानैबो जानो हायो आरो लोगोसे गोबां बिदिनो ओ माखासे बिजनेसफोर मावनानैबो जानो हायो। गावनि न'खरखौ सुंथानो हायो ओ ओ-ओक्षबुंनो थाङोब्ला बांसिन सुबुङानो आथिखालाव साख्रि मोना ओंखायनो गोबां सुबुङानो गामियारिफ्रा बांसिन आं आबाद मावनानै जिउ खुङो आबाद मावनायजों लोगोसे बिसोरो बायदि रोखोमनि दाउ अमा बोरमा हांसो मोसौ आरि बो बिसोरो जिउ खुङो स' बे बेफोर बांसिन इजिसिन जायो आरो बिदि जेनेबा दाउ अमा लानानै खुंबा बांसिन इजिसिन जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गैयाबा मानो होनोब्ला दाउ अमाखौ आबाद लानो इसिबां गोराब बबो जाया आरो खामानि मावनानै नोङो जास्ट बिसोरखौ एसे केयार लानांगौ ओरैनो ओ मोनसेबो बुस्थु गिनांगौदि बे बेमार जायोना दाउ बेमार बेमार अ-अ-अमा ओ आजार जाबाय थायो बिनिफ्राय एसे थाल लानांगौ। आरो होनबाना नोङो आरामसे बेजों न'खरखौ सुंथारलांनो हायो आ बेजों लोगोसे गथ'फोरनि फरायनाय आरिखौबो बेजोंनो नायलांनो हायो।
औ।
ओमफ्राय ओरैनोथ' बिराद माबाफोर दङ जेबा ओ राहाफोर दङ नाथाय बयनिफ्राय इजिसो रा होनोबा बेनो आरो खायसेया ओरैनो न'आव दाउ हमाव फिसला गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै जों सानदुं अखा बारदै बिदिनो हाजो हाजिरा मावनानैनि सोर सोरनावबा सान सानसे हाजिरा मावनानै न'खरखौ सुङो त' बिसोर गावबा गाव सय सारि बिसोरो नोङो जेनेबा जुदि बे हाजिरा मावना मोजां मोनोबा बे गावनि गोसो ओ ओमफाय बिदिनो गोबां माखासे
साख्रियल सुबुंफोरनियाथ' खो-खोथाया आ-आलदासै बिसनाथ' गोबां माने बिसनाया जोंनि मा होनो ओ आ-आबादारिफोरना बेलेग जोनि बा ओ ओ बिजनेसमेनफोरना एसे बेलेग जायो माबाया
उम उम
न'न'नख'र सालायनाय फोरा जेनेबा रां रुफानिबो एसे फाराग ओ फाराग जायोना ओंखायनो। ओ स'बे बेनो आरो नाखर सुंथानाय राहाया ओमफाय नोंथाङालाय बिनि बागै मा सानो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां औ दा जोंहा मा होनो गोदोनिफ्राय दासिमाव माने न'खर सुंनायाव जि जोंहा रांखावरिनि गोनांथि जायो बै दांखावरिखौ माने आरजिनायनि बिथिङाव जों गोबां सोलायनाय बा फारागथिखौ जों नुनो मोनदों नोंथां दा जोंहा मा होनो ओ गोदोनि समाव बांसिनै जोङो रांखावरि आरजिनायखौ नोजोरहो होनानै बा नोजोर बोनानै नाहरोबा जों नुहुरो जे ओ मानो गोदोनि सुबुंफोरा बांसिनानो माने सोलोंथाइनि माखासे गियान गैयै मोन आरोना माने सोलोंथाइ लानो हायोबा सोलोंथाइ गैयि सुबुंमोनानो बांसिन दंमोन गोदोनि समावहाय। जायनि जाहोनाव बिसोर माखासे सरकारि साख' साख'रि बा बिजनेस मावनानै बिसोरो गावसोरनि ओ माहोनदों न'खर दानाय गोबांआ मोजांङै सलिलांनो माने‌ ईसोरो हायामोन माने बिसोरो बिसोरो जसेबां माने माने ओ न'खर ओ दानोबा न'खर सुंनो थाखाय इसिनो ओ गोनांथि जानाय माखासे रांखावरि बैफोर रांखावरिखौ बिसोरो ओ हाजिरा खामला मावनानै बा ओ गावसि नि आबाद खेथि मावनानै बिसोर बिनिफ्राय थाइसे थाइनै रां आरजिनानै मोनोमोन दा बेफो रांआ आरजिनायनि बेफोर रां आरजिनानै मोननाय माबाजोंनो रांजोंनो माने बिसोरो गावनि गावसिनि इ न'खर संसार खो माने थोब्ले माब्ले बाबो ओ दुखु खस्त खस्थनि गेजेरजोंब्लाबो बिसोरो न'खर सुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ दा दा आरो माने जोंहा गोदोनि मा होनो समाव बा दासिमबो जों नुनो मोनो जे जोंनि न'खरनि आइजो फोर बिसोरो माने बांसिनानो ओ मा होनो उम सरकारि साखरि गोनां माने इमप्लयमेन्टस गोनां माने गैया आरो बांसिनानो दा बिदि बिथिङाव जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला जों नुयो जे ओ जोंहा मा होनो बिसोरो मइेनलि जोंहा न'आवहाय थानानैनो दाउ अमा बोरमा बिदि फिसिनानै बिसोर बिनिफ्राय थाइसे थाइनैबाबो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंहा दाावमासि दाउ दाउ फिसिनानैबो दाउनि माखासे जोलैखौ बां होनानै बेखौनो माने बाजाराव फानहैनानै बिनिफ्राय थाइसे थाइनैबाबो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा अमा अमा फिसिनानैबो जोंहा ओ जि जों न'खराव जानाय ओंखाम खालाय बायदि ओ गुन्दै मा-माइ सौनानै मोननाय गुन्दै बेफोरजोंनो माने उम अमाखौ जाहोनानै फेदेरनानै उम बे अमाखौ माने बोसोरसे एबा बा दाइन मानस ओ माने दाइन मार्स बिदि सोयाव माने अमाखौ फानहैनायखौ जों नुयो आरो बेबादि फानोबा ओ दानि समावथ' जेनबा जिबा रोजा नैजि रोजा नैजिबा रोजा बे बेफोरखौथ' मोनखायो दा बेफोरजोंनो माने एसे एनैबाबो रां आरजिनायखौ आं जोङो नुदों आरोना दानि जुगाव दा बि बिदिनो जोंहा गोदोनियाबो थिग बेबायदिनो ओ गोदोनि सुबुंफोराबो माने बिदिनो आबाद मावनानै रां आरजियोमोन नाथाय दानि बिथिङाव जों नोजोर होनानै नायोबा माने गोबां सोलायनायखौ जों नुबाय मानो होनोबा गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाया गोबां सोलाय सोल जोंहा गोदोनि मानि ओ मा होनो आबादारिफोरा माने आबादनिफ्राय माखासे मुलाम्फाखौ माने गोबां गोबाव समनि उनावसो मोननो हायो आरोना दा दानि जुगावथ बेफोरबायदिखौ जों नुनो थांलिया जोंहा मा होनो आबादनि बिथिङाव नोजोर होनानै नायोब्लाबो जोंहा मा होनो आ माखासे आबादखौ ओ खरलबसे खरलबस से हायावनो माने गोबां बिबांनि माने आबादनिफ्राय फिथाइ बा फसल मोननानै बिसोरो गोबां रां आरजि नायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनि बायदि जि एथबां माने गोबाव ओ सम लाला आरो थाब थाबैनो आबादनिफ्राय माखासे मुलाम्फाखौ मोननानै बिसोर बेजोंनो ओ नखर सुनायखौ जों दायो नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोंहा गोबां फालांगिफोर ओंखारबाय जोंनि जि दा ओ गोनोखोयारि मुगायावहाय माने गोबां मा होनो ओम फालांगि खालामनायनि गेजेरजों नखर सुंनाय बेखौ जों नुनो ह नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां औ दा बिदिनो जोंहा फालांगिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो गाननाय जोमनाय जिफोरनि सायाव जा गाननाय जोमनाय ओ मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ ओ बिजोंनो ट्रेक्टर बिजों था मेलानि बेफोरनि सायाव माने गोबां फालांगिफोर सोलिनो हमसै आरो दानि जुगाव आरो गोदोनि बायदि जि फालांगि खालामनायावहाय गोबां माने गोदोथ गोबां खस्थ मोनोमोन जोंहा ओ फालां गि खालामनो थाखायथ नआव थानानैनो जोंहा फालांगि जाया गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिमबोथ जोङो जोङो गावनाव थानाय माखासे मुवाफोरखौ जाय ओ नों जि बुस्थुनि फालांगि खालामो बे बुुस थुखौथ नोङो लांखाथारनांगोन दा बैफोर लांनायावबो ओ हान्था मेलानि प्रब्लेमनि जाहोनाव माने बिसोरो गोबां मा होनो ओ जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन आरो दाथ नोंथां बेफो फोरखौ जोङो नुनो थांलिया जोंहा हान्था मेलानि बिथिङावबो जोंहा गोबां जौगाबाय दा बिनि थाखायनो माने जोंहा मा होनो ओ फालांगिनि बिथिङावबो माने गोबां जौगानानै फैबाय आरो ओ आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ जोंनि जि दानि गोदान ओ खोयारि मुगा बेवहाय माने ओ बांसिनानो इन्टारनेटजों साग्लोबजोबखानाय ससियेल मिडियाजों जायनि जाहोनाव जोंनि माने फालांगिया गोबां गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जा नानै फैदों आरो ना नोंथां ओ नआव थानानैब्लाबो जोंनो माने जोंनि जि ओ फालांगि खालामनाय मुवा बेसाद बेफोरखौ माने जोङो आरामनो इन्टारनेटनि गेजेराव ओ माने दिनैनि गेजेरावहाय ओम बेखौ हगारनानै बा आपलड खालामनानै बिनिफ्राय माखासे जि जाय मानसिफोराबा जाय सुबुंफोरनो गोनांथि जायो बेफोर सुबुंफोरा माने इन्टारनेटआव सार्च खालामनानै नुयो आरो दा बेफोरनि बिथिङाव माने बिसोरो जायनो नांगौ बिसोरो माने जाय जाय सुबुङा फालांगि खालामगोन बे बै फालांगि खालामग्रा सुबुंनि नसिम थांनानै बेयो ओ गाव गावनो लायनायबा फोरखौ नुनो मोनदों आरो बे जों लोगोसेनो ओ माने फालांगि खालामग्रायाबो माने जाय सुबुंनो नांगौ बे सुबुंनो माने पारसेल खालामनानै नसिम बा बै ननि जायनो नांगौ बिनि एड्रेससिम माने फाथायहरनायखौ बा दैथायहरनायखौ जोङो दानि समाजाव जों नुगासिनो आरो ना नोंथां दा जोंहा नोंथांखो थाखौथ बुंनानै फोज फोजोबनो हाया खुगाजों बुंनानै दा जोंहा समाबो जाना फैबाय दा बेखिनियाव जोंहा बे ओ रांखावरि आरजिनायनि बि थिंङाव लारायनायखौ दोनथसै होनबा ना नोंथां
ओ ओ ओ दे दे